नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ बुंलाय नोंथां।
नोंथांनि ओनसोलाव ओंग माबायदि आबाद मावनाय जायो मैगं थाइ थाइगंनि बेनि बागै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ बिदिब्ला जोंनि ओनसोलनि बागै आं फोरमायग्रोसै नोंथांनो
औ नोंथां दे।
औ मैगं थाइगं होनना बुंब्लाथ' जोङो माबायदि आबाद मावो नोंथाङा बेखौ बुंदोंमोन नामा?
औ औ।
औ। मैगं थाइगंनि आबाद होनना बुंब्लाथ' जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि आखायाव रायजो जाबोनाय हाजो हाला खाथियाव रायजो जाबोनाय हिसाबै बिसोरो मैगं थाइगंखौ मैगं मैगं थाइगंखौ बिसोरो आबाद मावो ओंख्रि हिसाबै जानो ओंखामजों थिग बेबायदिनो बेफोर मैगं थाइगंखौ गायनो थाखाय बिसोरो जोलैबो लाखिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ।
आरो माखासे मैगं थाइगंखौ आबाद मावालासिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय बुथुमना जानाय खौबो नुनो मोननाय जायो जेरै आबाद मावालासिनो जों मिथिंगायाव मोननाय हाजो हालायाव मोननाय मैगं जेरै खिफि बेन्दोंनिफ्राय लानानै जेरै दिंखिया दौस्रेम लाफा सायख' थाराय आरो बेनि अनगायै गोबां गुबुन गुबुन मैगंफोर जोङो बुथुमनानै जायो मिथिंगानिफ्राय, बेफोर मैगं माखासेखौ जोङो मुलि हिसाबै जायो, माखासेखौ मैगं हिसाबैबो जानायबो नुनो मोननाय जायो। आरो जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि आबाद मावनाय होनना बुंब्लाथ' जोङो मैगंनि आबादखौ जोङो मोननै रोखोमै जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। दैज्लांनि मैगं आरो मेसेंनि बोथोर मेसें बोथोरनि मैगं, दैज्लाङाव जोङो बांसिनै फ्रायानो खुमब्रा जोगोनार लाव आरो मैथा, मैथायाथ' मोनथाम रोखोमनि दङ जोंनियाव। जेरै गोखै मैथा आरो बिदिनो मैथा बांगाल आरो मोनसे मैथाया बिनि मुंखौ आं मिथिया, गोजा गोजा टाइप।
औ औ औ फुल फुल बायदिया ना?
औ औ नोंथां बे जोंनियाव मुलि हिसाबै बांसिन जायो आरोना बे मैथाखौ जेब्ला जोङो खिनाय जायोना अब्ला बे मैथाखौ बेखौ ओरैनो सारायाव साराय गुदुङाव होनानै बेखौ संख्रि एसे होनानै बेखौ रुइहोनानै जोङो जानायखौ नुनो मोननाय जायो, अब्ला खिनाय जानाया हामो नो आरो। आरो बिनि अनगायै जोङो बेफोर आबादखौ जोङो आथिखालाव गोबां सोलायदों गोदोथ' जोङो न'निनो मोसौ मोसौनि गोबोरखि बोरमा खि बेफोरजोंनो अर्गेनिक हासार बाहायनानै जोङो मावनाय जायोमोन न'आवनो एफा एनै जानो थाखायल' आरो बेफोर जानानै आग्लायनाय मैगंखौ जोङो न'खरनि खाथि खाला बेफोराव रानना हरनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां। नाथाय आथि खालाव बेफोरखौ बांसिनै बिजनेस लाइन फालांगियारि बिथिं हाथाय बाजाराव फानहैनाय गाव जानो हायै खौ बैफोर रां खान्थि बिथिङाव बांसिनै फानहैनायखौ नुयो आरो जोंनि जायगायाव, आरो मेसें बोथोरनि मैगं होनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौना जेरैबायदि लाफा लाइ बिनि अनगायै गोबां मैगंफोर दं जोंनि गेजेराव जेरै मुला, बेसर बेफोरखौ गाहाइयै मावनाय जायो। बेफोरखौबो जोङो गोदो ओ नुनाय हिसाबै उन्दैयाव बेफोरखौ जोङो न'आवनो जानो थाखाय एफा एनैल' जोङो फोनाय बेखौ नुयोमोन न'नि दखरसे हायावनो नाथाय आथिखालाव गुवार फोथार बायदिफोराव गुवार गुवार फोनानै बेफोरखौ जोङो बेफार फालांगियावनो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरजोंनो गंसे न'ख खौबो जों आथिखालाव सुंथानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरजोंनो गावनि गथ' गथाइ जेरै फरायहोनाय बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो, आरो बेफोरखौ सिगांथ' जों अर्गेनिक हासार जों एसे बांसिनै मावनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो बेफोरखौ मोसौ जों हालौनानैनो फोनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो बिगियान मुगा एबा ग्लबेलाइजेसननि मुगा हिसाबै बेखौ जोङो ट्रेक्टर बायदिजोंसो हालौनानै फोनाय नुयो आरो नोंथां। थां जोंनि ओनसोलाव आरो बेफोरखौ सम मथे जोङो मेडिसिन होनानै थाब थाब देरहोनानै जोङो माबोरै बिजनेसाव बांसिनै जौगाहोनो हागोन आथिखालाव बेफोरखौ बांसिनै सुबुं फोरा सानसै आरो जोंनि ओनसोलफोराव आरो माबोरै रां खामायनो हागोन बेफोरनि गेजेरजों गंसे न'खरखौ मा माब्रै सुंथानो हागोन बेफोरखौसो बांसिनै गोसो होसै आरो बेफोर जोङो मैगंफोरनि थाखायबो माखासेया जोंनि देहाफोरा जोङो बेफोर बिगियानारि हासार बाहायनायनि थाखाय एसे लोरबांथिबो नुनो मोननाय जादोंना नोंथां
औ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदिनो मा मा आबादफोर मावनाय जायो मेगंनि
नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दैज्लां आरो मेसें बेबायदिनो आबाद मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ नु नुनो मोनो
औ
ओ गोरोबथ' फ्रायनो ओ हाग्रा बंग्रानिफ्रायसो खाना जायोमोन नालाय नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रायाबो जोबलांनो हमबाय बेनिखायनो ओ थोजासे बिदिनो मैगं थाइगं मोनैनि थाखाय गाव गावनो आबाद मावनानै आथिखालाव ओ जानो लाबाय आरो बेफोर मैगं थाइगंखौनो ओम बे माने गावनि न'खरखौ हुंथानो हानाय बायदि
औ
बेबायदिनो आबाद मावबाय ओ जेनेबा रां रुफा खामायनो थाखाय ओ जोंना उम स' मानसिनियावथ' नांगौ जिरादा ओ जोबा नालाय मैगं थाइगंजोंल' आथिखालाव जेनेबा थांनानै थागोन बेबो नङा बेनिखायनो बे थाइगंनि अनगायैबो गुबुन मुवा बेसाद बेफोरबायायदि जिदादफोरखौ ओ लानो थाखायनो आथिखालाव मानसिफोरा बिजनेस बा बेफार दखान फालांगि खालामनाय जाबाय बेनिखायनो रां रुफा खामायनो थाखाय ओ बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव फ्राय बांसिनानो दा बिजनेसनि लाइनाव थांनायखौ नुनो मोनबाय ओ मैगं थाइगंफोरखौ ओ सिगांनि बायदि ओ मोसौजों हालौनानै बा अरगेनिक हासार बेफोरबायदि मोसौ गोबोर हासार बेफोरबायदि बाहायनानै मैगं थाइगं गायनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जालिया ओ बिदिनो कबि सबि बिदिनो उ मुलाफोर बेफोरबायदि गायोब्लाबो आथिखालाव माने ओ बे हासार रासायनिख हासारफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै
औ
उम बेनिफ्राय ओ मेसेंफोरावबो बेबायदिनो लाइ लाफा बेफोरबायदि फोरावबो आथिखालाव फ्राय आनो रासायनारि हासारखौनो बाहायनाय जासै। ओ गोबां मुलाम्फा मोननो थाखाय आथिखालाव मानसिया बेफोरखौ माने गाव जानाय बेफोरखौ नायला आरोना। सुबुंनाव मा जादों बेफोरो मोजां ना गाज्रि खहाजों लाबोदों ना मोजां लाबोदों बेफोरबायदिखौ माने मानसिफोरा सानला
औ
खालि बिजनेसनि बागै साननानै बेफोरखौ हासारफोरखौ बाहायनाय जासै। आरो आथिखालाव ओ बांसिन एसे मुवाखौनो गोबांसिन दिहुननो थाखाय बेफोरखौ बाहायनानै जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदिनो माबानाय जायो। होनाय जायो आरो औ
नोंथांनि ओनसोलाव मा मैगंखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो ओरैनो सिजोन हिसाबै?
सिजोन हिसाबैथ' जोंना गोजां बोथोर बेफोर बायदियाव बान्दा कबि ओ फुल कबि बेफोरखौ गायनाय जायो। बेनिफ्राय बे बानलु राजा बेफोरखौ गायो आरो। खायफा खायफा बै बानलु फिसाफोरखौबो गायो आरो।
औ औ
बेनिफ्राय दैज्लां बेफोर बायदियाव मैथा, थाइबें, बेनिफ्राय ओ जोगोनारफोर बेफोरबायदिखौ बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ आथिखालावथ' बेफोरखौ बांसिनै नायनो थांब्ला गोबां बिबांनिखौनो नुनो मोननाय जायो आ थिखालाव हाफोरखौनो खालि दोनला ना। जेरैबायदि गोदोथ' गोबां बर'फोरनाव हाबो बुरजा थायोमोन गोबां माने खालिबो दोनोमोन जिखिनि जानांगौ बेखिनिखौल' बर'फोरा गायनानै लायोमोन आरो माखासेखौथ' जों मिथिंगानिफ्रायनो बांसिन बुथुमना जाखायोमोन ना नोंथां। बारा बेफोरबायदि न'फोराबो गायनाङामोन जों जेरैबायदि हाजो हाला खाथियावनो थानानै थायो नालाय बिनिखायनो दसे हाजोआव थांब्रबनानैबा हाग्राफ्राव हाबहैबानो मैगंआ गोसो गोबां मोनबोखायोमोन आरो जों गोदोनिफ्रायनो। जेरैबायदि जोङो मोननाय हिसाबै औवाफोरनिफ्रायबो जों जेरै औवा मेवाइ बेफोर खौबो जों सिजन हिसाबै मोननाय जायोमोन आरो
औ
दैज्लाङावथ' बुहुत मोनजायो बेफोरखौ बेफोरनि थाखाय बर' फोरा मैगंनि बिथिङाव आं सानो आरो बुहुत दोहोनि होननानै आरो बेनि अनगायै बर'फोराथ' गोबां मैगंफोरखौनो सिनायखागौ आरो बबे मैगंखौ बबेजों जानांगौ बेबो दोरोङारि गियान दं खायो बर'फोरा।
औ
मैगं सिनायनायावबो गोरोंखा बिनिखायनो दोहोनि आरो बर'फ्रा मैगंनि बिथिङावबो। नाथाय आथिखालाव बैफोर जानायफोरखौ हाग्रानिफ्राय बुथुमना जानायफोरखौ आं एफा एनै जोंनि ओनसोलाव गारनाय खौ नुनो मोननाय जादों आरो मानोना सुबुं अनजिमायाबो गोबां बांबाय, जायगाफोराबो बांद्राय गैला हाजोफोरखौबो लांदांखा खालामनो लाबाय मैगं थाइगंआबो खिलिनो जायगा गैला बिनि सायाव सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय न'फोराबो सोहोरनि बायदि एसे खाथि खाथि जाहां जोबबाय बेफोरनि थाखाय मैगं थाइगंनि अनजिमायाबो खम आरो जेरैबायदि जोङो अर्गेनिक हासार बाहायालासिनो रासायनिक हासार बाहायनानै जोङो आबाद मावनायाव जोंङो थाब थाब मैगंफोरखौ मोनो आरो बैफोरखौ जोंङो हाथाय बाजाराव दसे थांब्रबबानो गोरलै राहायैनो रां होबानो मोननाय बे बेफोरनि थाखाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि नागिरना जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुला आरो नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नुनो मोनो नामा नोंथाङाबो
जोंनि ओनसोलावथ' दा बेफोरबायदि गैलानो होनजासै माने जोंनिफ्रायथ' बेबायदि हाग्रा बा हाजो बेफोरबायदि ओनसोल खाथि नङा नालाय जोंनि ओनसोल आथिखालाव हाग्राफ्राबो आथिखालाव जोबस्रां लांजोब्बाय फाय हाग्रायानो गैला बेनिखायनो दा हाग्रानि मैगं थाइगं बेफोरबायदिखौ बिदि नागिरना जानायखौनो नुनो मोनला आरो आथिखालाव माने गाव गावनो बेफोरबायदि हाथाय बाजारनिफ्राय बायनाय बेफोरबायदि मैगंखौ फ्राय बांसिनानो जासै आरो
अब्लाथ' नोंथांनि ओनसोलाव बांसिनानो बिदि बिजनेस बिदिनिफ्राय बांसिनै बेफार फालांगिफोर फोर फाननायखौसो बायनानै जानायखौ नुनो मोननाय
औ औ औ नोंथां नंगौ
औ। नङाब्ला बिदिनो न'फोराव गायनाय एफा एनै
औ औ
जोंनाथ' जोंनियाव एफा एनै दासिमबो हाग्रा ओनसोलफोरा दङ बिनिखायनो जों ए एफा एनै बिदिनो मिथिंगानिफ्राय दिंखियाफोर बेफोरखौ बायनानै जानाङा आरो लाफा साय ख' बेफोरबायदिनो जोङो आरो थालिरखौबो थालिर फस्ला बो जायोना नोंथां बेखौबो जोङो जोंनि ओनसोलाव जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना गोबां
औ
आरो बेनि अनगायै जोङो जेरै खिफि बेन्दों बेफोरखौबो जायो आरो नेरसिं बेखौफोरबो जोङो गोरलै राहायैनो मिथिंगानि बेफैनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बिनि अनगायै जोङो माना मुनि बेफोरखौथ' जों फोथाराव मेसें बोथोराव फोथार फोथाराव मोननाय जायो बेफोरखौबो जों जानाय नुनो मोननाय जायो बेखौथ' एसे जोंनियाव मुलि हिसाबै जायो आरो नोंथां
औ औ
आरो माखासे बेमारफोरबो उदै सानायफोर बेजोंनो हामो होननाय खोनादों आरो बेनि अनगायै जोङो जेरैबायदि सना फुलि रुफा फुलि बेफोरबो आरो सिब्रु दौस्रेम बेफोरखौबो नागिरना आथिखालाव जोंनियाव एफा एनैखौ मोनजायो आरो
औ औ
नोंथांनि ओनसोलफोराव बेबायदि नागिरनानै आरो माबाफोर मैगं मोनो नामा?
नंगौ नोंथां जोंनिखि बो एफा एनै बेफोरखौ मोनो आरो इ लाफा सायख'फोरखौ एसे बारिफोराव खायफा खायफा ओ गायफा गायना दोननाय बा रज'नाय बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनो ओ बेनिफ्राय थालारु थालिर फस्ला, औवा मेवाइ आरो मानिमुनि बेफोरखौ खायफा फोथाराव मोनाबाबो